खुलुमबाय नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दोङो?
आं दा दंथ'यो ओरैनो ओ दा जोङो माबै आयदानि सायाव सावरायनो सानो नोंथाङा?
औ दा जोङो दावबायनायनि बागै सावरायनो सानदों नोंथां नोंथाङा ओ एसेसो फोरमायना होनो हागोन ना ओ नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायहैखो? खो बा खाथियाव ना गोजानाव दावबायनानै नोंथाङा माबायदि गियान आरजि हाखो बा मााबायदि सोलोंनो मोनखो नोंथाङा आंनो दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन। ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ आं दावबायनाय होनना बुङोब्ला आंथ'जायगानि ओ खाथि खाला जोंनि बर' ओनसोलनि खाथि खाला जायगाफ्रावनो दावबायबाय जेरै मानास, रायमना ओ ओरै बगामाथि ओ तेजपुर आ लोगोसे ओ हाज' बेफोरबायदि ओ शिलंफोराव दावबायबाय दा बेफोरबायदि ओ खाथि खाथि खाथि खालानि जोंनि जायगानि दावबायग्रा जायगायावनो दावबायबाय दा जोङो बेफोरनि फ्राय मा गियान मोनखो होनना बुङोब्ला जेरै दा जोंनि मानास हाग्रामा बे मोनसे जोबोर मोजां दावबायग्रा जायगा ओ बेयाव गोबां ओं बेवहाय गोबां ओ जोंनि बि टि सि नि बाहेरनि आरो आस आसामनि बाहेरनिबो गोबां दावबायारिफोर फैयो लोगोसे जोंनि भारतनि भारत हादरनिबो बाहेरनि ओ जेरै गुबुन हादोरनि सुबुंफोरबो बेवहाय दावबायनो फैयो मानोना जोंनि बे मानास हाग्रामाया गोबां मिथिंगाजों आ बुंफबनाय जेरै गुबुन जायगानि सुबुं सोहोरफोरनि सुबुंफोरा जोंनि बे मानास हाग्रामायाव जों मिथिं गाजों गोरोबफानो थाखाय दावबायनो फैयो आरो जिब जुनार जोंनि ओ थसेल' गंङारि गान्दा आरो मैदेर बायदिसिना ओ जिब जुनारफोरखौ नायनो थाखाय ओ सुबुंफोरा बेवहाय फैयो आरो बे हाग्रा बे दावबायग्रा जायगायाव गोजाननिफ्राय फैनाय सुबुंफोरनि थाखाय थाग्रा जायगाबो बानायना दं दङ बानायनाय दङ जेराव ओ नायगिर नाय नायगिरि बिथांमोना हर थानानै बेयाव बेवहाय मोजाङै नायनो हायो दा आंबो थांनानै बेवहाय गोबां सोमोनां थाव सोमोनांथाव बेसादफोर नुदों जेरै गोबां गिदिर गिदिर बिफां आरो नुफेरै दाउसिन दाउलाफोर आरो लोगोसे जिब जुनारफोर जायफोरखौ जोङो मोगथाङाव नुफेरामोन बेखौ जोङो बेबायदि जायगाफोराव थांनानै नुनो मोनो आरो
औ
बेनिफ्रायथ' जोंहा गोबां दावबायग्रा जायगा दंबावो जेरै रायमना, रायमना आं बेबायदि दावबायग्रा जायगाफोराव दावबायनानै मोनसे ओ खोथा मोनथिदोंमोन मोनदों आरो जेरै जोङो जिब जुनारफोरखौ नायनो थाखाय जोङो एसे फुङाव थांनांगौ जायो। जोङो जुदि सानजौफु जानानै थाङोब्ला ओ जिब जुनारफोरखौ जों नुनो नागिरा दा आं नि मोनदांनायाव आं थांनायाव जेब्ला आं थांदोंमोन अब्ला जों रायमनायाव मासेबो जुनाद नुबोनो मोनाखैमोन आरो बेवहाय जोङो ओ गोबां दुखु मोननाय मोन्दांदों जोङो जेब्ला रायमनायाव थांदोंमोन अब्ला ओरैबायदि थासारि जादोंदि दाउसि दाउलाबो जों गोबां नुबाङाखै राय रायमनायाव थांनायाव। बै समाव सानजौफु जानायनि था नि थाखायसो जाखो ना माखो बिदि जादोंमोन आरो आरो माफा मानैसोल' मैदेर जोङो ओजा नुनो मोनदोंमोन
औ औ
नोंथाङाबो ओ मा मा जायगायाव दावबायखो आरो मा माबायदि मोन्दांथि मोननो हाखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा सोंथि सोंनाय हिसाबै आं नोंथांनो नो फोरमायना होनोसै आङो बबे बबे जायगायाव दावबायहैखांखो होनोब्ला जोङो नोंथाङा दासो बुं बुंखांनाय ओ जोंनि खाथि खालायावनो थानाय जेरैहाय दा नोंथाङासो बुंदों मानास हाग्रामा बेयावबो आंबो दावबायहैखांबाय बेजों लोगोसे ओ बेबायदिनो बगामाथिस चौकि हाजो दारागाव हाजो बेबायदि जायगायाव आङो गोबां थांखांबाय आरोना नोंथां। ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो मानास हाग्रामायाव थांनानैबो गोबां सोलोंनो मोनो। ओ सोलोंनो मोनो एबा नुनो मोनो जेरैहाय जोङो मिथिंगानि समायना मह फोरखौ जोङो नुुबोनो मोनो ओ बेजों लोगोसे जोङो गोबां जिब जुनारफोर नुनो हायो जेरैहाय थसे गंआरि गान्दा ओ सनाथि मोख्रा बायदिसिना खौ जोङो बे मानास हाग्रामायाव नुनो मोनो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे आङो ओ बे बेबायदिनो जोंनि खाथिया खालायाव थानाय जेरै जोंनाव ओ खाथियावनो दोङो सकि पिकनिक स्पट होननाय। बेयाव थांनानैबो आङो जोबोद गोजोन्नाय मोनदों आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो आङो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव दावबाय हैैखांबाय आरो नोंथां। बेबायदिनो दावबायहैनानै जोबोद गियान आरजिनो हादों होननानै आं सानो आरोना। नोंथां ओ बेबायदिनोहाय जैनेहाय ओ आङो दा सानदि बेबायदि खाथि खाला जायगायाव दावबायनायनि अनगायैबो आङो दानि गुबुन मोनसि दाबसे जायगायाव दावबायनो होननानै आङो साननानै दोङो आरो ना नोंथां जेन'बा आं गुबुन दाब से जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायहैयोब्ला ओ माबायदि गियान आरजिनो हायो। बा माबायदि सोलोंनो हायो बा गुबन दाबसे गुबुन दाबसे हारिनि मानसिफोरजोंहाय माबोरै थानो हायो थानो लांनो हायो बेसोरनि जानाय लोंनाया मा बायदि बिसोरनि थानाय गाननाय जोमनाय फोरा माबायदि बेफोरखौ आङो जोबोद मोनथिनो लुुब बैदों आरोना नोंथां बेनिखायनो आङो ओ दावबायनो जोबोद गोसो जानानै दङ। जोंना दावबायनाय होनोब्ला गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
बेबायदिनोहाय जोङो गावनि न'खरजों लोगोसे दावबायनाय ओ लोगोफ फोरजों दावबायनाय फरायसालिमाफोर फरायसालिनि लोगोफोरजों बा फोरोंगिरिफोरज जों दावबायनाय बेबायदिनो जोंहा दावबायनाया गोबां रोखोमनि दङ आरो जोङो दावबायनो होनोब्ला ओ जेरै जोंना ट्रेन जों दावबायनो हायो गारि मथरजों दावबाय नो हायो औ उरां जाहाजफोरजों दावबायनो हायो बेबायदिनो जों गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो हायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो दावबायनानै जोङो गोजान गोजान ओ जायगायाव थांनानै ओ गुबुन हारिफोरनि बागैबो जोङो मोनथिनो मोनो। ओ बैसोरनि थानाय जानाय लोंनाय बिसोरो गामियाव थायोबोला माबोरैहाय गावसोरनि जायगाखौहाय माबोरै साखोन सिखोन खालामो बेनि बागैबो जों गोबां मोनथिनो हायो आरोना नोंथां एबा जोङो सोलोंनायनि बागैबो गोबां रोखोमनि मोनथिनो हायो नोंथां जेरैहाय जोङो दावबायनायाव जोङो सोलोंनोबो हायो बा जोङो गुबुनखौ फोरोंबो नोबो हायो आरोना नोंथां बेबायदिनो आङो गोबां जायगायाव दा दावबायनो लुबैनानै दोङो नोंथां बेबायदिनो सोलोंथाइ बिथिङावबो आङो ओ फराय सालिनिफायबो गोबां जायगायाव दावबाय हैखांबाय नोंथां बेबायदिनो जोंना खाथियावनो दोङो औ। भैरब कुन्द' होननाय बेयावबो आङो दावबायहैखांबाय नोंथां जायखौ जोङो पिकनिक स्पट होनो आरो लोगोसे जोंनि नुसुंसेनिनो हादोर ओ भुटान बेयावबो आङो दावबायनो थांखांबाय आरो ना नोंथां नोंथाङा दावबाय हैैनानै ओ जेनेबा मा मा नुबोखो बा बबेबा जायगायाव थांनानै मा मा गि यान आरजिनो हाखो जेनेबा बेफोरनि थानाय लोंनाय जानाय आरो नायबा मिथिंगायारि नुनायफोरखौ नोंथाङा लिरथुम बिजाबाव लिरथुमनानै दोनो नामा नोंथां?
औ ओरैबायदिथ' आङो लिरथुम बिजाबाव लिरनानै दोननाय जायाखै नाथाय गोसोआव दं जायफोर सानाव जों दावबायनो थांदोंमोन बैफोर साननि ओ गोसोखांथिफोरा जोबोर मो जां मोन आरो जेरै आं शिलंनिखौनो बुंनि शिलंआव जों जेब्ला फरायसालिनि फ्राय थांदोंमोन सोलोंथाइयारि दावबायानाय हिसाबै अब्ला जोङो थांनानै जोङो जा गुबुन आबहावा मोनैखादों दा जेरै बेथ' जोंनि सा सानजा भारत निनो मोनसे बाहागो जाहैबाय दा जोंनि सा सानजा भारत यावनोदि गोबां रोखोमनि बायदि मैया जायगाफोर दङ बायदि मैया सुबुंफोर दं जों बेखौ हमदांसहाया नाथाय बेबायदि दावबायनायनि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ मोनथिना मोनो आरो जेरै शिलंआव जोंनि बारहावाया हाजो ओनसोल जानायलाय गोजौ जानायलाय ओजोंहाय जायगाया जोबोर गुसु जायो दा जों गुवाहाटिनिफ्राय थाङै थाङै बे बै बायदि जायगाफोराव गुवाहाटि बायदि जायगाफोराव जोंना एसेबां गुसुखौ मोनदाङा जेब्ला जोङो शिलंआव ओ आगान होयोयो अब्लाना जों गोबां गुसु मोन्दांनो मोनो दा बैफोर जायगायाव ओ गोबां समायना समायना जायगाफोर दं जेरै ओ वार्डस बिलो होननाय मोनसे दङ लोगोसे इलिफेन्ट फल होननाय मोनसे दङ बेफोर खौ जों नायहैदोंमोन आरो बेफोराव जों गोबां मोजां मोन्दांथि मोनबोनो हादों बेफोर जायगायाव थांनानै आरो गोबां ओ गियानबो मोन बोदों जेरै ओजोंनि मानसिफोरा गु ओ गुबुन राव रायो जेरै इंलिस रायो आरो गावसोर सोरनि खासि लेंगुवेज रायो। बेबायदिनो बिसोरनि ओ सुबुंफोराबो गुबुन रोखोमनि जायो जेरै जोंनि जोंनिख्रुइ गुबुन रोखोमनि जायो लोगोसे ओजोंनि ओ शिलंनि सुबुंफोरा माबायदि थायो बेफोरखौ बेखौबो जों मोनथिना मोनबोदों मोनबोदों आरो जों खौ जों थांनाय लोगो लोगोनो ओ इण्डियान भारतारि ओ बरायदोंमोन जों जेब्ला फरायसालिनिफाय थांदोंमोन
जोङो ओजोंनो जों फुंनि जामामुंखौबो जादोंमोन
औ औ।
बेनि उनाव जों गोबां रंजादोंमोन आरो बै समाव। बेबायदिनो बे बर' सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरा जोङो जोंनि सा सानज भारतावनो गोबां खना खनला जायगायाव दावबाय हायो आरो मानोना जोंनि सा सानजा भारत। याव गोबां समायना आरो। बायदि मैया जायगाफोरजों बुंफबजोबनाय गुबुन हादोर एबा ओ जेरै गुबुन जोंनि भारतनि गुबुन रायजोफोराव थांनिस आं सानो जि जोङो जोंनि सा सानजा बा आवनो दावबाय जोबनाय नोंथाङा मा सानो नोंथां।
नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां नोंथांजों ओ सावनानै गो
औ औ
जोननाय थाबाय, गोजोन्थों
औ गोजोन नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।